हेल' न ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो जिरायदों नोंथां।
अ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नों
औ औ नोंथां सोलाबो।
औ टपिकआनो जाहैबाय जोङो ना हमनायनि जोङो नाखौ गोबां रोखोमनि हमनो हायो आरो ना
औ नोंथां।
औ जोङो सेनजोंबो हमनो हायो जोङो जेखायफोरजोंबो गुरनानै हमनो हायो। बा जोङो बिदिनो आस्रा जेफोरजोंबो जोङो सारनानै हमनो हायो आरो ना
औ।
औ आरो जोङो इदिनो गोबां गोबां ओ मा होनो लाङि जे लाङि जेना मा होनो बे बेफोरखौबो बेफोरजोंबो जों हमनो हायो आरो जोङो आखाइफोरजोंबो हमनानै मोनो। बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि ना हमनानै जोङो जानो हायो आरो ना।
नगौ नोंथां।
औ ओ नों नोंथांमोननिखै बिदिनो ना हमनो थाखाय बेफोरबायदि जायगाफोर दंना गैया एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां मानो होनबा जोंनिजोंहाय ना हमग्रा मोनसे बिलो दं आरोखि नोंथां
अ
फोरमायगोन जोंनिथिंहाय मा रोखोमनि हमो नाखौ। बिलोआवहाय ओ बिलोआवहाय जोंनिया नै दा दैजलां बोथोर समावथ' जोङो दा फासि होनो जिथु फासि जे बे बेखौहाय बिलोआव जों सानानै दोनहैयो दिनो फुङावहाय
फुङावहाय सानानै दोनैबा दा बेलासियाव बोखांगोन आरो दा बेलासियाव बोखां सानानै दोनैबा आरो अखानायै फुङावहाय नाखौ बोखांगोन आरो बेबायदि रोखोमनि
औ।
आवगाय आरो माबाजोंबो सारो मा होनो बिदिखौ दा मोनसे आरो गोदान जे ओंखारदोंनो ओ सानानै दोनग्रा जे। बिदि दि जेजोंबो सायो आरो मोनसे जोंनिजोंहाय होनो बिदि खेवालि जे होनो जोंनिजोंहाय बा दस्राजों मा बायदि दि बुङो बेखौथ' मिथिला। नामाबो बेलेग बेलेग जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
थेवालि जे होननाय दं बेजोंबो सारनानैबो हमो आरोखि।
औ।
ओम ओमफाय इदि सेनबो सायो। बिदिनो माबायावहाय बे जाम्फै बे दगा फिसा फिसायावहाय सेन
ओ
आलि थेस'नानै ओ इदिनो सेन सानानैबो हमनायखौ नुनो मोनो। ए ए जोंनाव ओइस ओ माबाखौ दैलां मेसें जोंनाव मोननै रोखोमनि हमनायखौ जों नुनो मोनो नाखौ बिलोआव। जोंहानियावहाय उम ओ बिलोआवहाय जोंना माबा गाबागाव गाबागाव बिदिनो माबानानैहाय ओ फुख्रि बायदि खालामनानै हाय दोननाय दङ' नालाय बेवहाय जोङो नुनो मोनो उम इदिनो मिचिनजों सारनानै दैखौ मिचिनजों सारनानै औ इदिनो आखायजों हमनायखौबो जों नुनो मोनो। ओ ओ आरो ओ नै दा माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ मुस्थि हेङा जे होनो जेहेथु जोंना बेजों बो बेजोंबो जोंनिजोंहाय गोबां ओ हनायखौ नुनो मोनो आरोखि जे। जोंहा एसे सानै साथाम बिदिनो ज' ज' जानानै
ओ
थांनानै इदिनो ओ दोलखौहाय मुसारिजोंहाय ओरै थेस'नानै दोलखौहाय मुसारियाव सोनानै ओम बिब्दिखौ फिरि फिरि गारनोसै। ओमफाय बिनि उनाव मुस्रिगो गोरबोनानै ओमफाय बे नाखौहाय माबानायखौहाय हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि रोखोमनि बिदिनो हमनानै बुहुद बिदिनो फाननानै आरो रां आरजिनानै न'खर सालायनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो जोंनिथिं। दा नोंथांमोननि जों बेबायदि उम माबाखौहाय हनायखौ नुनो मोनो नामा नों
औ नुनो मोनो नोंथां, ओ जोंनिखै बांद्राय दि नोंथांमोननि बायदि ना हमग्रा बिलोफोर गैया आरो ना जोंना इदिनो गावबागाव फुख्रि बा इदिनो दंग' ओ इदिनो ओ गरखायफोराव जोङो गुरलाबायायनानै मोनो आरो।
औ।
दा बिलोआबो जोंनिया खाथि नङा गोबां गोजानथार आरो ना। थाङोब्ला जोङो ओ दुइ तिन घन्टासो जोंसो सहैयो।
अ गोजान जायो, नङा होनबा नोंथां?
औ गोजानानो। ओ दा जोङो बि दिनो जेफोरजोंथ' बांद्राय सारजाया नङा होनबा? जोंहा बे गरखाय फोराव औ गुरनानैसो जाजायो। दा जोङो सेनफोरजों सानानै जायो आरोना। ओ बिदिनो मालाबा समाव ओ बा ओ गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां नाफोरा उजान जानानै फो ओ फैयो दा बेफोरखौ जोङो सेनफोराव सानानै मोनो आरोना। बिदिनो औ मालाबा समाव ओ फानजानाय मोनो आरो मालाबा समाव बिदिनो न'आव जानो आन्था बेफोरबायदि मोनो आरो।
औ आरो औ औ। औ।
औ नोंथा खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
दा बिदिनो दाथ' आरो दैजलां बोथोर नङा होमा फोथार दुब्लियावबो दैबानाजोंहाय बिदिनो सान्दुङावहाय दै राननायावहाय जेखाय जोंहाय जेखाय ज' ज' ज' गुरनायखौ नुनो मोनो। बे जोंनिजों बिदिनो गुरो आरो ज' ज' बिदिनो सानै साथाम लोगो नांनानै। जेखाइ खबाइ लानानै थांनानै बिदिनो आलि खना खनायावहाय बिदिनो दै राननायजोंहाय नास्राय बालाबाथि थुरि बेफोरबायदि दै दुंनायजोंहाय मोनोना बेखौहाय ज' ज' थांनानै गुरहैनायखौहाय नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननिथिङै बिदि दुब्लियावहाय जेखाइजों ना गुरनायखौहाय नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
अ। नुनो मोनो नोंथां बिदिनो माब्लाबा समाव ना मोननाय समाव बिदिनो सान्दुंफोर दुङोब्लाथ' जोङो ना खौ गुरबा मोनोना बिदि समाव माने जोङो। ओ गामिनि बिदिनो माखासे ज' ज'। ओ माखासे सुबुंफोरा ज' ज' गुरहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बि बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बादि बिदिनो बालाबाथिया मोनो नास्राय गोरै आरो फिथिग्रि ओ बिदिनो नामावा बिदिनो थेंगोनाफोरखौ जोङो मोनो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो अबेबा अबेबा अबेबायाव जोङो खुसियाफोरखौबो मोनो। मोननायखौ नुनो मोनो आरो ओ खांख्राइफोरखौबो मोनो। बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोनो जेरै दुसुमायफोरखौबो मोनो। आरो बिदिनो बायदिसिना नाफोर दङ आं नाम फोरखौबो बांद्राय मिथिजोबबा औ इन मोनो आरो दा खायफाया बिदिनो ओ फाननानै रां आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो आरो खाय बेबायदिनो न'फोराव जानो आन्था ओरैनो गुरनानै लायो आरो।
औ औ
औ
जोंनिजोंबो बे जोंनिजोंबो बिदिनो माबायो। फायो बे आरो जों जोंनिजोंहाय आरो माबाबो मा होनोमोनलाय बिदिखौ मुसारि मुसारि जेजोंबो हयो नाखौहाय मुसारि जेजों हनायखौ खौबो जों नुनो मोनो मुसारि जेया गोलाव ओम बिदिनो बाजारनिफ्राय बिदिनो बानायहोनानै लाबोयो आरोखि मुसारिखौहाय। ओमफ्रायहाय ए बे माबायावहाय मा होनोमोनलाय दखानावहाय थांना नै बानाय होनोनान लाबोयो मुसारि बिदिनो एसे एक्स' हाद फन बिदिनो ए बिदिनो एकस' दस हात बेफोरबायदि गुवार गोलाव बिदि बानायनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनो आरो बिदि बानायसै ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो सानै साथाम लोगो नांनानै ज' ज' थांनानैहाय इदिनो। उम गालाव बे मुसारिखौहाय होथेनोसै दा ओमफाय होथेनानै ओमफाय ओरै ओ सानैया ओरै सासे ओरै सासे थानानै हो ओ होथेनोसै ओमफाय बिनिफाय माखासेया ओरै होसो सोबोगोन आरोखि नाखौहाय बिदि बिदि होनानै ओमफायहाय लासैनो ओरै गिदिंनानै थननानै ओमफाय ज' माबानानै मा होनो बोरियावहाय बोबोनानैहाय माबाखौ फिरियो आरो बे मैलाखौ फिरिनानै बे दि हमनाय हमनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिंहाय बेयाव बिराद बायदि रोख खोमनि ना हा मोनो बिदिबा खांख्राइ, गांजिमा, सिंखावरि इ थुरि बालाबाथि बेफोरबायदि बहुत रोखोमनि बामि बिब्दि ना मोनो आरो जोंनिथिंहाय दा
ओ
नोंथांमोनखिंहाय बेफोर बादि अ सारिजोंहाय हयोना नोंथाङा
औ ओ जोंखैजा बेफोरबायदि मुस्रिफोरजों हजानाय माने जेबो ओ दैयानो गैया आर रो ना ना हमजा हजानाय बिदि गैया औ जोंनि नोंथांमोन्ना मोजाङानो बिदिनो नो बिलो दङ जोंना नाथाय बिदि दियानो गैया आरो ना जोंना गरखायफोरावसो गुरलाबायनानै जानांगौ जायो ओ दा बिदियाव ओ मोनाबाथ' जोङो बायनानै जानांगौ गोनां जायो बेफोरबायदि आरो
अ ओ दा जों ओमफाय बिदिनो दा अखा हानाय बोथोराव जों बिदिनो खसाजों सुनायखौबो नुनो मोनो जोंनि थिनाय आरो ओ माबाज जोंहाय मा होनो थस लानानै मोना मोनायाव थांनानै खसाजों थुनायखौसो नुनो मोनो जोंनि
औ औ मोजाङानो दे नोंथां औ
औ उम आरो माबासोंबो मा होनोमोनलाय ओ ओदैनो खाथि खाला जोंनियाव नङा आरो बे खाथि खालायावहाय नुनो थाङो आं आथिखालाव खारेन्टजों होनायखौबो नुनो मोन ओ आं खारेन्टजों ना हमनायखौबो नुनो मोनदों। ऐ खारेन्ट सर्ट होनानैबो नाखौहाय हमो आरो मानसि फोरा बिदिखौबो आङो नुनो मोनदों नोंथां
ऐ औ उम जोंखैबो बिदिनो खारेन्टफोरजोंबो ओ सट होनानै हमो बिदिनो ओमफायो ओ मेसिनफोरजोंबो सारनानै ओ इदिनो हमो आरो ओं बरिंफोरजों बरिं मेसिन फोरजों इदिनो दैफोरखौ सारनानै नाखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरो जोंथिंबो ओ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों ना हमनायनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मिथियैफोरखौबो मिथ थिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
ओं गोजोनबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला
औ ओ बिदिबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ गोजोनथों।